हेलौ नोंथां खुलुमबाय अ मोनाबिलिनि गोजोन हामलाय जासि हरनाय थाबाय नोंथांनिसिम।
औ नोंथांनिसिमबो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरनाय थाबाय। ओ नोंथाङा ओ अ आं गाहामैनो दोङो नो थां ओ नोंथाङा आंनो फन हद। नायनि जाहोनामोन नोंथाङा खोन्थानो हागोन नामा?
औ आङो बेनिखायनो हरदो जे नोंजों आङो एसे बर बर बरफोरनि संनाय खुरनायनि बागै एसे रायज्लायनो सानदोंमोन नोंथांना नोंथाङा आंनो सम होनो हागोन ना?
हागोन नोंथां हागोन।
औ अ बरनि संनाय खुरनाय होनोब्ला जोङो ओ अनला खारैजों दाउ सबायजों अमा अनला खारैजों उवा मे मेवा ओमफ्राय नाफाम बेफोरखौनो होनो नङा होनब्ला?
नंगौ नंगौ।
औ जोङो दा अनला हारिखौ नोंथाङा जाफेरनो मोनबाय ना?
मोनबाय नोंथां गोबां खेब।
मोनबायना?
संनोबो मोनबायनो
औ बिराद गोथाव मोना आङो। औ नोंथाङाबो औ। अ बेखौ अनला खारैखौ जों सनो थां संनो थाङोब्ला फार्स्टआवनो जोङो माइरंखौ सुग्रोना लानानै अ एसे दससे ना दोनथ'नानै ओ माइरङा गुरै जाबा एबा रुइबाथाय जोङो बेखौ अ एसे माइरंखौ थिखांना दोननानै राननो होननानै अ देग्रोयो आरो देग्रोनानै औ माबा सारायाव दैदो लाबदो होननानै गोदौबाय थाबा दैया अ अन गुन्दैखौ सारनानै होबाय थारनांगौ आरो एसे एसे नङाबाथाय सारायाव सिथाबनागिरो ओमफ्राय जोङो जा बेदर होगोन बे बेदरखौबो एवफ्रानना लानानै मस्ला मस्लि होखानानै थावजों एवफ्रानना लानानै अ ओ अनला खारिया जेब्ला उम मिहि जागोन अब्ला सागं साखांनानै जोङो गोदौबाथाय बेदरखौबो होनांगौ आरो बेनि उनावथ' बेदरखौ अनला खारैखौ फार्स्टावहाय खारै होनानै जोङो संग्रोखानांगौ अनला खारैयाव जा दै होगोन बेयावनो खारै होखानानै गेब्लेहोनि लानानै बेदरखौ होनानै गोदौ होफिननानै जोङो बिदिनो संनाय जायो आरोना नोंथाङा बोरै सङो एसे आंनो फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोंनाबो उम अनला खारैनि सं अनला खारै संनाया ओ गिबि सान ओ गिबियावनो अन गुन्दै अनखौ माइरंखौ सोनना लाग्रोनाय जायो आरो सोनना लानायनि उनाव माइरङा रुइबाथाय बेखौ खिरखा एबा खादैयाव जोङो थिखांना लानांगौ जायो थिखांना दोनो ओ बिनि उनाव ओरैनो थामज दिनै जि मिनिटसो दोननायनि उनाव ओ माइरङा जेब्ला रानगोन बेखौ जोङो मिकसार मिसिनाव ओ अन गुनदै खालामना लानाय जायो आरो अन गुन्दै खालामना लाखांनानै ओम जों बेखौ जिहेथु जोङो बरनि अनला ओंख्रिखौ गोथाव खालामनो थाखाय बेयाव जों होदेरगोन औवा मेवाइ औवा मेवाइ होदेरगोनब्ला जोङो औवा मेव दानना लाबानै अ मेवाइखौ ओ मोजाङै बिगुरखौ बिनि ओ सायाव जा सुमु थायो बे सुमुफोरखौ गारना लानानै ओ मोजां जिरनानै बेखौ हाना लाबाय आरो।
औ नोंगौ।
हाना लानायनि उनाव बेखौ द-दसे सम दैयाव सोमना दोनबाय।
अ अ
दैयाव सोमनानै दोनखांनानै ओ जों बेयाव बेदरबो होदेरगोन नालाय बेदरखौबो ओ जोङो सुना लाग्रोबाय। सुना लानायनि उनाव ओम जोङो सामब्राम गोज्जा ओ हाना लानानै सारायाव ओ एसे दै रानजासि एवबाय एवनायनि उनाव बेयाव थावखो होना होबाय। थावखौ होखांनायनि उनाव थावा जेब्ला गुदुं जागोन बिनि फेम्फोनाया खारगोन बै समाव ओ जोङो बेदरखौ एवना लाबाय आरो। एवना लानानै ओ फारसे साइथखिं जोङो उनगुन्दै दोन देनाया जेब्ला ओ जाबाय अब्ला जोङो सारायखौबो जाना लानोसै। दे आरो। एसे अनलाखौ ओ संनोसै जों जेनेबा। ओ बेयाव सारायाव जों दैखौ होना लाबाय नांगौ हिसाबै बिनि उनाव अन गुन्दैखौ जोङो ओ नावमान नावमान सारै सारै होबाय जेनेबा ओ नोंथाङा होननाय बायदि ओ सिथाबै बायदि जों नावमान नावमान नो सारलाय एरलाय खा खालामबाय बिनि उनाव ओ जा बेदरा जोंनिया एवनाया दानि एवनाया मोनबायना बेनि उनाव ओ औवा मेवायखौबो एसे एवफ्रामना लाबाय। बिनि उनाव। ओ दैया एसे ग्लब ग्लब गोदौबा अनला खारिनि दैया एसे ग्लब ग्लब गदं ब्ला बेयाव जोङो खारै एसे दि होनानै ओ गासिबो बेदर आरो बे औवा मेवाइखौ गारना हो होनाय जाबाय आरो बेयाव गारना होनानै ओ ग्लब ग्लब गोदौ जासे जोङो मस्ला मस्लि होनानै एवबाय था ओ संबाय थानोसै। बिनि उनाव जेब्ला अनला खारिया जबलांगोन। ओ अब्लाना जों बोखांनानै जानो हानाय जानो फैयो आरो। थिग बेफोरबायदिनो संनानै ओ जाबोगासिनो। नाथाय गुबुन सुबुंफोरा एसे आलादायैबो ओ खालामनो हागो ओ बेखौ। संनो हागौ। सुबुं लानानै सुबुं एसे बेलेग बेलेग जायो आरो।
औ
औ जोंना आं दा अनलानि अनगायैबो बर हारियाव गोबां आरोबाव ओ गोथाव गोथाव आरो खुगायाव नांनाय ओंख्रिफोर दोङो। बेफोरनि गेजेरावनो खारदै खारै आ खारदै खारैयाबो मोनसे खारदै खारैजों ना गोरान जानांगौ नोंथाङा मोनजादों।
औ
मोनजादोंना?
औ मोनजादों आं जोबोद गोथाव मोनो औ।
औ औ। थाङा आंनो औ खोनथानो हागोन नामा जे बुथुवा आरो औ गुबुन गुबुन ओ बेसादफोरखौ लगायनानै। औ माबोरै खारदै खारै ओंख्रिखौ संनाय
औ हागोन नोंथां आं खोनथागोन। औ खारै खारदै खारै होनोब्ला दा जोङो लाफा लाइ थुनथुनि। जों गासै खौबो होजायो आरो। खारदै खारियाव मिक्स खालामनानै। आव जोङो मिहि मिहि हाग्रोना लानांगौ बेखौ फार्स्टआवनो। बेनो उनाव मिहिलि मिहि हि हानानै जोङो सुग्रुना लानानै बेखौ सारायाव होनांगोन एवफ्राननांगोन दसे जा बिनि दै थायो गावबा गाव दै थायो नालाय। मेगङा बेनि दैया रानबाथाय जोङो खारै एसे होना होनांगोन खारै रैखौ होनानै आरो दसेफोर खोबना होखांनानै बेखौ गेब्लेबाथाय जोङो बेयाव दै होनानै सागं सानानै अ नाजों खारदै खारैजों संबाहाय बिदिनो ना गोरान बा गोथां गोथांखौबो होजायो गोरानखौबो होजायो। बिदिनो सागं साखांनायनि उनाव नाखौ होनांगोन जोङो मानोना सागं सायै सिगां नाखो होबाथाय नाया गेब्लेयो नालाय। बेनि उनाव मेगंखौ गेब्ले होखांनानैसो जोङो नाखौ होनांगोन ना होगोन बा ना हो बेदर होयोबा बेदर होजागोन। बिदिनो सङो आरो खारदै खारैखो। खार्दि खारिायाव अ सब मैगंखौनो होजायो एसे एनै खांनानै बिदिसो खार्दि खारै जायो नालाय बिदि होबाथाय बांसिन गोथाव जायो मोनसेल फोरजोंबा बारा गोथाव जानाय मोना आरो आङो। बिदिनो सबाय जों दाउजोंबो संनाय जायो। जोंनि बरनि ओनसोलावहाय बिदिनो सबायाइजों दाउखौबो जोङो बिदिनो सबाइखौ एसे सोमना दोनखांनानै गुरै जाबाथाय थिखांनानै बेखौहाय सारायाव होननानै बिदिनो खारै ओंख्रिफोरखौथ बिदिनो संखायो नङा होमबा? औ सारायाव होग्रोनाय। एवफ्रानग्रोना लानानै बेखौहाय एसे खारै होनानै बेखौबो ओ खोबना दोननानै दै होनानै गोदौबाथाय ओ खोब खोबनाथ बेस गोबाव खोब खारै ओंख्रिफोरखौ मानो होनोब्ला? गुदुंनानै गोलैनो नागिरो नालाय। खाराइ ओंख्रिया एसे एरबाय थानांगौ आरो नायबाय थानांगौ मान जा खाथियावनो थाबाय थानांगौ। बा खारिखौ मैगंखौ संनानै बेलेग खामानि बारा मावथ जायाआरो। बेंखौ नायबाय मानोना बेयो गोदौख्लायनानै गोलिनो नागिरो सबाइआबो थिग बिदिनो जोङो बेदर होबा बेदर होजायो ना होबाबो होजायो ओ उम गोदौखांनानै सागं साखांनानै जोङो बेखौ गेब्लेहोनानै नाबा बेदरखौ होननानै सोङो जानाय जायो आरो बिदिनो ओ सामसजों सामुबो दोङो जोंनि बर हारिनि बे ओंख्रिया औ सामखौबो जों बिदिनो सङो सारायाव फार्स्टावहाय जोङो सामखौ मायाव मोननाय होनोब्ला दैमा हाखर बिदियावसो मोननो नङा होन दुब्लिफोरावबो बिदिनो जों खनना लाना फायनानै सामखौहाय खानसे सोमना दोनबा मोजां जायो आरो बिदिनो सोमना
जाहाथे बिनि जा बाला बाला नङाबा बेयाव थानो फिसाफोरा जेनेबा ओंखारलाङो आरोना।
औ बिदिनो जों बिदिनो जोङो सामखौ साफा जाथों होननानै खोब सोमना दोनबाथाय एसे मोजां जायो आरो बांसिन जिनि थायो नालाय बेयो दैयावसो थायो बिदिनो जोङो सामखौ जा धाखोनथायायो बेखौ बोखारो बेनि उनावहाय जा बे बेखौबो अ दानो अ हासन दानसनानै धाखोनखौ गारनानै आरो मोजाङै सुनानै बेखौ जोङो सङो आरो। बिदिनोहाय सबायजोंबो संजायो दालिफोरजोंबो पानि लाव राङालाव बे फोरदबो संजायो सामखौ सामखौ संबायदो जोङो बिदिनो सामखौ फार्स्टावनो एवफ्रानग्रोना लानांगोन आरो बेनि उनाव सबायदो सबाइ होनोब्ला सबाइखौबो जोङो गोदौखांनानै गेब्लेहोजोबखांनानै बेयाव सबाइ ओ साम जेब्ला जों एरबाय थानांगौ दसे गोबाव सारायाव होनानै बिनि उनाव बेनि दै ओंखारबाथाय बेनि उनाव सबायखौबो दा संखाना लानाय जोङो गेब्लेहोखाना लानाय सबखौ बेयाव होनो हाबा बियो सबाइजों साम ओंख्रि जागोन आरो अ नोंथाङा औ माबोरै सामजों सबाइजों बोरै सङो खोन्थानो हागोन ना एसे?
औ नोंथां ओ आंबो सबायजों सामखौ जानो जोबोरैनो गोथाव मोनो ओ नोंथाङा दा टाइमाबो जाबाय नालाय जोंनिया ओ बेखिनि बाथ्राखौ आं नोंथांनि उनाव फोरमायनोसै नामा नोंथां ना नोंथां आं नोंथांजों रायलायनानै गोबां ओ आरो गोबां मिथियै बा खौ नोंथांनि मिनथिनो मोनबाय। दा बेनिखायनो आसा खालामो उनाव जोङो ओ रायलायनो खाबु मोनफिनबावगोन होननानै ओ गो
औ नोंथां औ औ दे।